हेलौ औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा माबा फोर मावदों नामा
अ आंथ' दायो जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ नै
अ नोंथां होनबा जोङो मोनसे बाथ्रा ओं मोनसे बाथ्रा सावरायलायनायनि सानैनि गेजेराव सावराय औ होनबा दा जोंहा बे जोंहा बोथोर आबादनि सायाव सावरायनोसै ना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद आरो जुम आबाद नङा होनबा नोंथां ना
औ
नोंथाङा दे नों ओ दैलांनि आबादखौनो बुंगोरदो दे
उम ओम आंथ' आबाद मावनायनि सोमोन्दै बेसेबां मिन्थिया मानो होनोब्ला आं सोहोराव थायो नाथाय आं जा मोन सोमोनदै मिथियो नोंथांनो खोनथानोसै
औ जागोन दे खिनथासुन
दैज्लां बोथोरावहाय ओ माइनि आबाद मावो
ओं
मानो होनोब्ला बर'फोरा बे माइ आबादखौ गावनि जिउ खांनायनि मोनसे मोनसे माने मोनसे मो ओं सानना लायो मोन से
आबाथ होनना साननालायो आरो ना ओं आरोथ' बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोरनि जानाय आदारानो ओंखाम नङा होनबा नोंथां?
औ औ बेनिखायनो उम
ओमफाय नोंथां नोंसिनिथिं माइ आबादखौ माबोरै गायो?
अ आंथ' सोरावसो थाग्रा मानस सालाय आं माइफोरखौ गाया। माने बिनि सोमोन्दै एसां थिया ओ जुदि नोंथाङानो फोरमायना होनो हागोन आरो अब्लानो आं बो मिनथिगोन माबैसा गायो मायो।
ओं ओं आंबा नोंथांनो आङो जिखिनि नुनाय इखौ खोनथानसै आरो ओ जोंना ओं जोंनि बर'फोरनि मेन आदारानो जाहैबाय ओंखाम नङा बा नोंथाङाबोथ' नोंथांङाबोथ मिनथि खागौ ना? ओं जोंहाय खायनो माने गोदोनिफ्रायनो माइ गायबोयो आरो ओ जोंहाथ'स दानि दिनाव मदान जुगाव जोंहा ओ टेक्टरजों हालेवो आरो दुब्लिखौ
औ
इनिफाय बिदिथ' हालौवो जोंहा ओमफायो ओ खोथियाखौ जोंहाथ' इथिंजाय आइजोफ्रानो फुयो आरो खोथियाखौबो बाय खोथियाखौ जोंहा मुथा खानोय ओ आखा हिसाबाव लायो आरो जोङो। ओमफाय जोंहा बे खोथिया फुनाया जों ओ हाजिरा नङाबा बदलबाबो फुथ'लायो आरो ओमफाय नङाबाबो जोंहा औ हाजिरा फुआबाबो आखाइ हिसाबाव लानाय जायो आरो आरो आरो नोंथाङाबोथ' आ खा होनबा मिथिखायोना नोंथां ओं ओं ओमफाय जोंहा जेनेबा माइखौ ओ दुब्लिखौ जोंहा बे माइ गायखांनायनि उनाव दै लाखिनो थाखाय आलि खोनाय जायो आरो नोंथां
औ
आरो जोंथिंजायथ' जेनेबा दा हायाथ' एसेबां मानि हासार गैयिथ' नङा नालाय बेखायनो हासार बाहायनाय जाया आरो माइयाव
औ
ओ बे माइखौ जोंहा ओ माइआ एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो ओमफाय आ रो ओ माइ गुबुन गुबन रोखोमनि हिसाबै माइ -माइनि ओ बिनि थावनायाबो एसे गुबुन गुबुन आरो जेरिहाय फरि मल ओमफ्रायो जय बांला ओमफाय जोसा जोसादावथु ओमफायो मासुरि ओमफाय रन्जित ओमफ्राय गुबुन गुबुन नामनि माइरं आरो ओमफायो ओमफाय नोंथांमोना मोन नों मोनथिगोन नामा ओ नोंथाङा मेसेंनि आबादखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ आंथ' नोंथांनो सिगाङावबो खोनथाखादोंमोन नालाय आं थ' सोहोरावसो थाग्रा आंथ' बेफोरनि सोमोनदै मिनथिया इसां
ओं
ओमफ्राय आं नोंथांनाव मिनथि थिनो लुबैदों जे ओ नोंथांमोननि बे ओ आखाइया बेसेबां लायो बा बिनि
अ अ अ जोंहा आखासेयाव दानि दिनाथ' एसे गोबां मा मुवा बेसादनि दाम जानाय हिसाबै जोङो दस थाखा खौ लानाय जायो आरो
औ आखासेयाव ओ ओमफ्राय बे माइ गायनायफोरनि ओ बेसेनालाय बेसां
अ माइ गायनायनिया दुइस' जेनेबा जोंनिथिंजाय फुङावल' गायो आरो जे ओ सातथानिफ्राय बार'थासिबां आरो जोङो बेलासियाव गायनो गोसोब्लाथाय ओ दुइथाफोरनि फ्राय सारिथा ओ पासथा बा सयथासेबां गायनाय जायो आरो उ जोंहा जोंहा आरो नोंथां ओ माइआ गोमोन जायोब्लाथाय जोङो हानाय जायो आरो माइखौ ओमफ्राय आरो माइखौ मुथिसो खायो जोंनिया नोंथां नोंसोरनिथिंथ एसे गुबुनबो जानो हानाय आरो ओमफाय आं जों जेनिखौ खिन्थानोसै जों जेनिखौ खिन्थाबाय आरो जेनेबा ओमफाय जोंना आरो माइआ एसे राननो थाखाय सानथाम सानब्रै दुब्लियावनो नारायावनो दोनो आरो ओमफाय बेयो बेहाय रानबाथा ओ माइ मुथिया रानबाथाय जोङो नआव लाबोयो दांग्रि स नानै नआव लाबोयो आरो
उम
आरो ओ लाबोखांनायनि उनाव जोङो मेसिनावनो मारा होयो दानिया गोदोनि सिगांनि समबाथाय मोसौजोंमोन आरो
औ उम
ओमफाय नोंथाङा मा आरो माबाफोर मिथिबावनो लुबैयो नामा
ओं जे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे माइनि माइनि अनगा आरो मा मा आबाद फोर मावो
अ औ हागोन दे नोंथाङ ओ जोंहा थाइबें ओमफ्रायो सबाय बिमा ओमफाय भिन्दि ओमफायो ओ खांख्रिखला ओमफाय जोगोनार खुमब्राल ओमफाय लावआथ दा बायदियाव जायो जानाया होमबाबो एसे खम जाबाय आरो दैलां बोथोराव ओ ओमफाय एफोरखौनो गायनाय जायो आरो जोंहा बांसिनानो अ ओमफाय आरो केरेलाबो गायो आरो ओमफ्राय पटलबो बिदिनो मोननाय जायो आरो जेनेबा जोंनिथिंजाय दैलांबाबो आरो
ओमफा फ्राय ओ नोंथांमोननि थिं ओ बे आलुफोरनि बेसेन आ सो बेसेथाय फोरमायना होनो हागोन नामा
अ आलुआना जोंथिंजाय दायो बिस थाखा सलिदों सेरसेयाव
औ
औ आरो नोंथाङाथ' जुम आबाद होनबा मिथिगोन ना मिथिया योहो नोंथां।
दाथ'खौ बेखौ मिथिलाय आं मिथिया नोंथां।
अ जुमा आबादखौ जोंहा आंनि मिथिनायाव बा जेनेबा खुगा खुगा खोनाबोनायाव बे हाजोआव गोजौ जायगायाव गायनाय आबादखौ जुमा आबाद होननाय जायो आरो।
अ ओमफ्रायलाय ओमफ्राय मा मा आबादफोर मावो जेनेबा?
अ जुमा आबादाव ना ओ जोङो बांसिन बान लु ओमफायो दैलांनि मैगंफोरखौनो जेरैहाय भहल, जिंखा सेनदि इफोरखौनो नुनाय जायो आरो। जुम आबादावबो
औ।
बेनिफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा?
ओम ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय ओ थालिरनि आबाद मावो ना मावा?
अ नोंथां मावो मावो।
औ बिदिब्ला ओ बे थालिर खौ ओ माने। माबा खालामनायाव बेसेबांसो फैसा थाङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ नोंथां जों अ अ जोंनियाथ' दा हाया हास हासार गोनां ना जोङो गायखांनायनि उनाव ओ बांद्राय जोङो बे बेखौ जोथोन लानाय जायो आरो। गायना दोननायनो। दोननाय दोनो आरो जोंहा
औ।
जेनेबा ओमफाय। हासारफोर थायोबालाय गोबोरखि हासारफोरखौ होनाय जायो आरो थेवबो जोङो। होआला हासारखौ होआलासिनोबाबो जोङो फिथाइ ओंखारो आरो।
औ।
ओमफाय जों जोंहा जेनेबा थालिरफोरखौबो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। बे थालिरखौ ओ थालेरखौ जोंहा जानो थाखायबो आरो मेथाइ खालामनो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो आरो नोंथां थालेर थ' जोंहा थालिर आथियानिखौ बांसिन आं गुबुनखौ बेलेग नामनि थालेरखौ खारै बानायगोन ना बानाय आ बेखौ मिथिया आरो होमबाबो जोंहा नोंथां आथिया थालिरनि ओ बिफां ओमफाय मादा ओमफाय मैखुन मैखुनखौबो जानाय जायो आरो नोंथां
औ
ओमफाय बे आथिया थालिरखौ आथिया थालिरनि मोदोम ओ ओमफायो मादा बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै फोराननानै खारैयावबो बाहायो आरो जेनेबा खारैबो जायो आरो बे थालेरनि बाहागोआ
औ बिदि आरो ना
ओं ओमफाय आरो नोंथाङा मिथिबावगोना आरो थालिरखौ मा मा खालामो
आं थालिर फिथाइखौ थालिर फिथाइखौथ' आङो बे जानायनि अनगा' थ' मा खालामो आं मिथिलायलाङालै नोंथां
अ होमबा नोंथां आं बुंनोसै आरो आं बुंनाय
ओ नोंथाङा जुदि मिथिबावोबा एसे फोरमायना होदो
हा हा
नोंथाङा होनदोंरे बे थालिरखौ आरो मा मा खालामबावो जुदि मिथिबा एसे फोरमायना होदो
अ जागोन दे नोंथां आंनि मिथिनायाव बे थालिरा अ थालिर खौ ओ मानसिया जायो आरो थालिर मैखुनखौथ' जाखायो जोङो ओमफ्राय थालिरखौबो जायो इनि उनावहाय बेखौ थालिर हाय थालिर गोथांफोरखौ ओ फेक क्टरियाव लांनानै जोङो मेथायाइआवबो बाहायनाय जायो आरो
औ
जेरैहाय थालिरनि सिपसफोरबो दङ आरो एसे गुबुन जोङो ओमफ्राय थालारखौ नाफुनानै फिथाबो बानायजायो आरो।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा ओं थालिरखौ फि थाबो मे ओं थालिरखौ फिथाबो मे फिथायाइबो आरो मोनहोनानै जानायावबो बाहायनाय जायो आरो। थालेरखोथ' आरो गोबां भिटामिन होननानै जायो। आरो मोजांबो मोनो आरो। थालिरखौबो जानोबो
ओ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ने।
ओं।
अब्ला जोंनि ओं जोंनि बे सावरायनायखौ एसेआवनो फोजोबथ'नोसै ना?
ओं दे।
दे नों